औ खुलुमबाय नोंथां गोजोन हर
औ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय।
ओ दा आं औ नोंथांजों जोंनि बर'नि जानाय लोंनायनि सायाव सोमोन्दै एसे सावरायनो ओ सानदोंमोन नोंथां।
औ नोंथां जायो दि सावरायजागोन।
औ औ दा नोंथाङा एसे बुंग्रोना होदों नोंथां बर'नि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै।
बर'नि जानाय लोंनाय बर'फ्रा मा मा जायो होमबाथ' जोंना गिबियावनो दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ जों मख'गोन। बुंनो हायो नोंथां जेरै जोंना सबाय दउ जाबाय, अनला दउ नारजि अमा आरो नाफाम बेजों लोगोसे जोंहा बिदिनो औवा मेवाइ आरो मैगंफोरनि बेलायाव बुंबा जोंहा खेरा दाबसिनि आरो गंगार दुन्दिया बेफोर मोनसे बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै गनायथि मोननाय आरोखि नोंथां। आरो बेजोंनो लोगोसे बर'फ्रा गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोर जाबावो जेरै ओ जोगोनार, खुमब्रा, लाव, फान्थाव, आलु फुलकपि बान्धाकपि अल बेदर आरो बिदिनो मैथा बिदिनो ब हल सबायबिमा औ आरो खांख्रिखला आरो गोखा फिथाइ आरो बेनि अनगायैबो जोंहा बर'फ्रा हाग्रायाव मोन नाय माखासे मैगं थाइगंबो जायो आरो नोंथां। जेरै हाग्रायाव मोनना बुङो हाग्रायाव मोननाय बुङोबा जोंना गिबियावनो ओमफ्राय जों जेरै थाराय अलदर ओ सिब्रु बेजों लोगोसे जोंहा खुन्थाइ नारा आरो बेजों लोगोसे नोरसिं, अन्थाइ बाजाब, दाउ फेन्दा, सिं साब खानिमुनि आरो माइसुन्द्रि, जोग्लावरि खिफि बेन्दों बिदिनो ओ बिदिनो गोबां दं आरो नोंथां जेरै उसुमै एबा जारि बिदिनो आरो सजना आरो दिंखिया जेरै आरो खारौ खान्दाय खारौ औ जारिखौ ओरै गुबुन गुबुन ओनसोलायै ओनसोल सोरबा उसुमै होनो आरो सोरबा जारिबो होनो नोंथां आं
जोंथ' जोंनि जायगायाव जारि होननाल' बुङोमोन असमै खौ माने उसुमै होननाय खोनाफेरदोंमोन नाथाय जारिखौ होनोना सानाखैमोन आरो।
औ आंबो सानसेखालि आनलायदोंसो माखौ उसुमै होनो होननानै आरोखि नोंथां। ओ बिदिनो जोंहा थालिरफोरनिफ्राय जेबो मोनो जोंहा जेरै थालिर थालिर फस्ला आरो थालिर मैखुन बेफोरबो जाजायो आरो खारौ खान्दाया थाखा बाय आरो दिंखिया थाबाय। आरो बेजोंनो जोंहा माखासे गोबां जेरै रोखोमनि जों बर'फ्रा ओंख्रि जाबावो जेरै नोंथांनो आङो एसे ओ बर'नि दोरोङारि नाफामनि सोमोन्दै नाफामखौ मारै बानायो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथां आंनो? औ होनबा जों गिबियावनो ओ नाफामाबो मोनसे बर'नि दोरोङारि ओंख्रि बेखौ आं नोंथांनो माबारै बानायो बेखौ ओ फोरमायनोसै होनबा नोंथां। गिबियावनो जोंहा नाफाम बानायनो थाखाय जोंहा ओ ना गोरलै गोरलै एबा ना फिथिख्रि ना बोथिया बिदिनो ना बालाखावा बिदिनो बेबायदि गोरलै गोरलै गोरलै ना नांगोन आरो नाथुर जुनाय बेफोरबो जायो आरो। होमबा जों नाखौ जेरै दैसा दैमाफ्राव लायनानै बेखौ जों फोरानफैनांगोन गोरान जाजासे। आरो बिनि उनाव जोंहा बेजों लोगोसे होनांगोन थास' बिसं थास' बिसंखौबो जोंहा जेरै थास'निफ्रायनो मोनो थास'खौनो थास' बिसं होनना बुङो बिदि गोरलै खिलिनायखौ ओ जेरै थास'आबो मोननै रोखोमनि जायो जेरै गोसोम औ
बेट्रि ओननाया जामा नोंथां थास' बेट्रि नायानो बियो
ओ थाथ' थास' बिथ्रिया नोंथां बे ओरै गो बिथराय बिथराया माने गोरलै बे ओरै खिलेब बिलाइआ जाहाथे गुवार जाजोबाखैना बेखौ होन होनो ओमफाय बिसंमानि बे ओरै थास'नि एसे गोरलै बिलाइ देरनानै एसे बिलाइआ राहांबाय एसे गोरलै महरैनो दं बेखौ बिस सं होनना बुङो नोंथां अ ओमफ्राय बिथराया जाहैबाय ओरै थबसिनाय थबसिनायखौ बेखौ होनो बिथराय ओ जोंहा बिदिनो थास' बिसं एबा बिथौराइखौबो जों होयो नाफाम माव होनाया बेजों लोगोसे जोंहा ओ जेब्ला थास' बिथराइखौ जों खागोन ना खाखांनानै उनाव ओ ना ना गोरान एबा नाथुर जुरायजों जोङो बर'नि मोनसे आखाइजों बानायनाय उवाल बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो बेखौ आखायजों बानायनानै जेरै माइ एरि सोवोमोन जेरै बेखौबो जों बावबो ओ ओ बाहायो जेरै नाफाम देनायावबो ओ ना गोरानजों बेजोंखौ जोङो ओ ज' खालामनानै देग्लिबाय आरो बेयावनो जोंहा खुमब्रा बोरायबो होदेरबाय नोंथां। ओ खुमब्रा बोराय ओ खुम्ब्रा बोराय होदेरनानै जोङो बेखौ गेब्लेेजासिम देबाय दैखांनायनि उनाव जोंहा बे खौ दोननो थाखाय माखासे आगजुनि गोनांथि जायो जेरै जों बे आगजुखौ जों औवानिफ्राय ओ बानायनाय जायो जेरै औवाखौ मोनसे हासुं महरनि ओ गोलाव दाननानै गु दुं गुवार गोनांखौ दाननानै बाहायनाय जायो जेरै औवा हासुंआबो ओ औवायाबो मोननै रोखोमनि जायो जे अह मोनथाम रोखोमनि आं मोनथियो आरो नोंथां औवाखौ जेरै गुबै औवा थेरे औवा बुरखा जोंहा बांसिन नाफामसो नो थाखाय जोंहा औवा बुरखा आरो औवा गुबैनि हासुंखौ बाहायनाय जायो। ओ जेब्ला नाफामा ओ थास' बिसं आरो ना गोरान ओ खुमब्रा बोराय बियो गेब्लेनानै जेब्ला ओ गेब्लेयोना बेखौ जोङो जों नि बे औवाखौ दाननानै लाबोनानै जों सुनानै साफा खालामनानै बेखौ बाव सोनानै दोनो ओ सोनानै जाहाथे बेयाव बारा हाबनो हाया जासे जों बेखौ मोजाङैनो खा थेनानै दोनो आरो नोंथां ओ खाथेनानै दोननानै जोङो ओ बेखौ दान मोनथामसोनि उनाव जोङो बेखौ ओ जागोन आरो नोंथां ओ जेरै जों बेखौ ओ एवनानै जागोन बिराद बिदिनो गंगार दुन्दिया दुन्दिया होनानै जोङो बेखौ आरामसे थाव सं ख्रि बानलु होनानै जोङो बेखौ उनाव एवनानै जाफिननो हायो हायो आरो नोंथां बिनो बेखौनो जों ना फाम होननानै मोनथियो आरो बेबो मोनसे बर'निनो दोरोङारि जेरै गनायथि मोननाय भारत सरकारजों बे बेसो जोंनि दोरोङारि ओंख्रि आरो नोंथां। ओ नोंथाङाबो माखासे ओंख्रिफोरखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथां बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ?
औ हागोन नोंथां दा जोंनियाथ' बर'नि ओंख्रि होननानै बुंङोब्ला गिबियावनो फैयो जों ना ओ अनलाजों दाउ बेफोर फैग्रोयो साम' सबायजों साम' जेरै बेनि उनाव नारजि जों अमा मैथाजों ना लोगोसे लाथा एम्फौनि ओंख्रि अबा मेवाइजों दाउ अबा मेवाइ जों अमा बिदि गोबां ओंख्रि फैयो आरो बर'नि ओंख्रि होनना बुङोब्ला बियाव। दा जोंना ओ अनलाजों दाउ होननानै बुङोब्ला जोंना जोंनि माइरंखौ अन गुन्दै हनानै बेनिफ्राय ओ मा होनो जोङो न'निनो दाउ गोदानाय बेखौ गोदानानै ओ न'नि दाउखौ गोदानानै माने बेनि उनाव बेवहाय ओ जोङो खारै दिहुननाय बे खारै थालिर बिफांनिफ्राय मोननाय खारै बेखौ बाहायबाय बिनि उनाव जों बानलु संख्रि ओ सामब्राम बायदि होनानै जोंङो संनायखौनो माने अनलाजों दाउ होनना बुंङो आरो दा बेनि उनाव फैयो जों सबायजों साम' आरो सबायजों साम'फोरा जाबाय जोंनि ओ खाथि खालानि दैमा दैसाफोराव लांनानै जोंनि साम'फोरखौ खनहैयो बर' आइजोफोरा बेनि उनाव आरो साम'खौ लानानै फैनानै जोंना न'आव ओ सोमहाबनानै दोननाय जायो गोबाव समनि थाखाय जाहा थे थास'नि मैलाफोरा खारो होननानै मोजां साफा दैजों बेनि उनाव आरो साम'खौ गोबां हुख'नाय जायो आरो नोंङाब्ला बेनि मैलाफोरा जोंनाव आदाराव गोरोबफैगोन ना नंङाब्ला
औ दैयाव थानानै जोंखौ ओ बेमारफोर खालामनो हागोन ना नोंथां ना। ओंखायनो जों मोजां सुनांगौ जायो जेरैबाव सुनानै लेबुफोरबो होयोना नोंथां।
औ होयो नोंथां लेबुबो होयो स्लेबु होनानैबो सुयो। गोबां माने खनसेल' सुवा गोबां जावले-जावले सुफलेबाय थायो आरो खनब्रै खनबा ओरै ओरै गाहामजा बेनि उनाव सु खांनानै आरोबाव सोमनानै दोनबावो हरसे बेनि उनाव आरो अखानायै आरो बेखौ बिनि बेखौ दानो स-स-साम'खौ आरो खायसे-खायसे साम'आव आरो गोबां बिदैफोरबो थायो जेरै गिदिर-गिदिर साम'फ्राव बेफोराव आरो जानो एसे उसुबिदा जायो आरो बेफोरबायदि बि दै थानायफोरा ओ‌एसे मिडियाम माने एसे
फिसा सायस ना गिदिरबो नंजोबा फिसाबो नंजोबाना बिदिया मोजां जायो।
ओमफ्रायो दाखोन-दाखोनखौ बोखानानै बेनि उनाव आरो
औ
ओ आरोबाव सुबावनाय जायो आरो बेनि उनाव सुनानै आरो बे ओ बेखौ एवबाय थाव होनानै एवबाय एवनानै आरो उनाव सबायाइखौबो हुख्रुबना लाबाय हुख्रुबनानै बेखौबो सोमनानै एसे सामब्राम बानलु बायदि मस्ला मस्लि होनानै सबायाइजों साम' एवनानै बेवहाय आरो दै सै होनानै खारै होबानो बेयो सबाइजों सामाव जालायबाय आरो दा बेबायदिनो दंबावो जे रै अमा नारजिजों अमा जोंना नार्जिजों अमायावबो जोंहा न'निनो फाथोजों न'नि फाथो बेखौ फोरानब्लानो जोंना फाथो बिलाइया नारजि जाहैलायबाय। बेखौ आरो अमा बेदरजों संङोब्ला बे आरो नारजिजों अमा जालायबाय। दा आरो बे फाथोखौ जोंङो फोराना लासिनो जोंङो जुदि गोथाङै जायोब्ला बे आ रो फाथो मुंनि माबा जालायबाय औ फाथो गोखा जायो नामा नोंथां बोरै
औ फाथोआ मोननै रोखोमनि थायोना नोंथां गोखा आरो गोदै
अ आं माने मोनसेल' रो जाफेरबाय खोमा होमबा माने दा जि जाय फाथोनि थानायखौ जोंङो माबा बानायो दिरुं बानाया होमबा
औ औ औ माने औ माने फाथो गोदैखौल' जादों नोंथाङा माने नारजिफोरखौ बांसिन गोखाखौसो बानायनाय जायो नोंथां। अम अम
बिथांङा आबो गुबुन गुबुन
औ माने गो खा बिफाङा बारा गान्थिया ब्रे-ब्रे जायो आरो फाथो गोदैया जाहैबाय बारा गान्थि जाया बे खौ बांसिन बिदिनो फालांगि आबादारिफ्रा बांसिन मावो आरो ओमफ्राय बे फाथो गोखाखौ जोंहा जानो थाखायल' मावनाय जायो बांसिन जेरै बिनि गानथिया ख्रिख्रि जायोना। बेखायनो बियो बिगुरा बिनि बिगुरा थाबोजोबो जेरै बेखौ दैयाव सोमनानै दोनोबा मोनोबा आरो फाथो गोरैनो जाहैबाय गान्थि गैया बारा बिखौ जब्ला जों दैयाव सोम द होमब्ला बेखौ बख'नायाव जोंहा आराम इजि गोरलै जायो आरो नोंथां
औ
उ
अब्ला जोङो बेवहाय जेनेबा जों सानफ्रोमबो जोंनि मे मेगन थिलिफ्राव फोननाय फाथोफोरा होमबा मा जागोन बे जे बेयाव जोंना होमबा गोखाबो जागोन गोदैबो जागोन ओरै जानो हानाय होमबा न जों
औ नोंथां बे माने गोखानि गोखानि जोलैया आलदा जागोन आरो गोदैनि गोदैनि जोलैया आलादा जागोन नोंथां
अ आं माने बिदि बायना लाबोनायफोराव औ गोखा गोखै होननाय खोनाया खोनाफेराखैमोन आरो जायखिजाया लाबानै फोफायदों आरो जि माबादों रजद दों बेखौनो जादों बिदिसो जागासिनो माने औ दा जोंनियावथ' ओरैनो न'फोरावबो फोबा ओरैनो दुरुं बानायनो थाखाय फोआ जायोना दा दुरुं बानायनो थाखायबा गुवार औ।
नोंथांमोननि ओनसोलजों ओरैनो फाथो आबाद मावगोन ना मावा?
दाथ' जोंनि जायगायाव एसेबां बिदि फाथो आबाद मावनाय नुया नोंथां ओहो नों।
औ नोंथाङाओ। ओंखायनो नोंथाङा एसे आनदायदोंना नोंथां होमबा?
औ औ आनदाय।
खोनाबाय नोंथां औ औ। दे नोंथाङा दहाय नारजि ओंख्रिनि सोमोन्दै फोरमायदोंमोन ना फोरमाय फोरमायदोंमोन नोंथां औ औ।
औ नारजि ओंख्रिआ औ जोंना जाप जोंना फाथो नारजि जेनेबा जोङो नारजि गोरानखौ जोङो अमाजों समबा नारजिजों अमा जाहैबाय आरो जोङो ओरैनो मालाबाफोर नारजि गोजाबो जों संना जायो नङा होमबा? जेनेबा जोङो अमा समाबा बेदरसेदर जेबो बाहायालासिनो आलुफोर होनानै। ओरैनो फाथो नारजिखौ जोङो संनानै जायो। दा जों बेबायदिनो गोबां रोखोमनि संना जायो आरो नोंथां।
औ औ नोंथां औ। होमबा जोंथ' दिनै गोबां बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि ख्रि मैगं थाइगंफोरनि सोमोन्दै जों सावरायबायना नोंथां?
औ नोंथां औ दा जोङो दोन्थ' जासिगोन होनबा समाबो जाहैबाय।
औ औ। सावरायनायनि थाखाय गोजोन्नाय थाबाय नोंथां। औ। ओं नोंथाङा दानहरनो हासि